थां।
औ खुलुमबाय नोंथां माने नों नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं माने फन खामनाय जादोंमोन नोंथाङा माने दायो फ्रियाव दङबा माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायगौमोन आरोना नोंथां।
नोंथां आंथ' फ्रियैनो दं ओमफ्राय नोंथाङा मा मा आयदानि सायाव आंजों सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ-औ नोंथाङा होमबा जोङो माने दा जोंनि रांखान रां-रां होनना बुंगोन जायखौ जों रांखान्थि जों माने रांखौ मा औ औ माने जों रांखौ मा मायाव बाहायो बा बिदिनो सुबुंनि जिउआव राङा माबायदि हेफाजाब होयो बेफोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथाङा सावरायनायखौ जागायदो नामा आं खोनासंगासिनो दे बिनि उनाव
औ औ औ नोंथां जोङो रांखौ होनोबाथ' दायो जोङो रांखौ बिदि बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ ओरैनो गोदोहाय औ ओरैनो गोदोहाय बुङोबाथ' जों बिदिनो रांखान्थिजों माने सोलिनायखौ नुनो मोननाय जायामोन। दा जोङो रांखौ जा माने जा बाहायनो थाखाय जों माने माबा मोनसे बुस थु लानो थाखाय जोंनो दा माने रांखौ नांगौ जायो नङा होनबा नों थां बिदिनो गोबां मुवा बिदिनो जों गाननाय गाननाय ड्रेसनिफ्राय हक जाग्रा द्रेसनिफ्राय हक बा जोंनि आरामनि थाखाय माबा मोनसे जों आराम खालामनो थाखाय बायनाय बुस्थुनि हक माने बेफोरबाय जों माने बायनो थाखाय बा लानो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि जायो। नाथाय गोदोहाय बेबायदि औ नाथाय गोदोहाय बिदि बेबायदि नङामोन होननानै माने खोनानोमोन नाय जायो आरो माने जोंनि गोदोहायनि सुबुंफोरनिबो जोंनि लेखा बिदिनो खिथाबफोराव थायो नालाय बेखौ खोना औ बेखौनो एसे फोरमायन नोंथांनिसिम माने खौ जों माने बुङोबा गोदोहाय माने गोदोनि खोनानाय बायदिबा खिथाबफोरनि बायदिबा गोदोहाय बिदिनो रांखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायामोन गिबियाव माने उनावहाय लागै फैनायखौ आं एसे बिसिमखौ फोरमायनो नोंथांनिसिम माने गोदोहाय औ गोदोहाय बिदिनो गोदोनि जुगाव माने बिदिनो अबेबा बाजारफोर बिदिनो बाजारफोर थायोमोनबाबो जों माने माबा मोनसे बुस्थु बुस्थ' लाबोनोबा जाग्रा मुवाबा बिदिनो गानग्रा बिदिनो माबा मोनसे बुस्थु मुवाफोर लाबोनोबा जों माने इदिनो जों हक माइरं ओरैनो एगजामपोल होनोसै आ नोंथांनिसिम जों माइरं हग बिदिनो माइरं जों माइरंफोर लानो गोनां जायोबा मा जों बाजाराव बिदिनो माइरंफोर लायनो थाङोबा जों माबा मोनसे बुस्थु लाफानानै थांनानैसो माने जों माने सोलायनायखौ सोलायना लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जाय नोंनाव ह
औ माने गोदोनि दिनाव माने रां गैयामोन आरो सोलाय सोल'नि गेजेरजों माने जोङो रां बायदि मुवाजों मुवा सोलायनायखौ बाहायोमोन होननानै नोंथाङा बुंनो सानदों
औ-औ माने बिदिनो जोङो दा माइरं सेरसे हग बिदि जों सोलायनो गोनां जायोबा जों दालिबा बिदिनो मा माबा मोनसे बुस्थु बस्थु लानानै जों मोनैसोखौ लानानै सोलायनानै लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन दा गोदोहायथ' बिदिनो गावबा गाव आबादखौ औ गावबा गाव आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नालाय बिदिनो माने सोबबो माने एखे आबादखौ मावा नालाय बेजोंबो सोलायलायनानै जों सोलिनाय सोलियोमोन होननायखौ खोनानो मोनदों आरो बेनि उनावहाय जोंहा ओरै सना सना-रुफाजों सोलिफैनायखौ जों नुनो मोनदों। माने खोनानो मोन्दों आरो बिनि उनावहाय जोंहा सना-रुफा जों बिदिनो सोलिदों। बिनि उनावहाय दा ओरै रांखान्थिजों सोलिबोबाय बेखौ बुंनो हायो आरो सिगांहाय बे सना रुपानि माबा फैसा होनना बुंनांगोन बेखौ कइन जायखौ सना रुपानि कइन होनना बुङो बेजों सोलियोमोन होननायखौ जों खोनानो मोनो आरो माने लेखा खिथाबफोराव फरायनो मोनदोंमोन आरो ओमफफ्रायथ' दायो बुङोबाथ' जोंनो दा रांखान्थि गोबां गोनांथि जायो जों रांखान्थिखौ खामायनो थाखाय बा गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन माने लामाथिं थाङो बा ओंखारलाङो। लामाथिं ओंखारलाङो होनना बुंनांसिगोन जेरै खायफाया बिदिनो हाजिरा खामलाफोर लकेल जायगायाव होनोबा जों बांसिनानो बिदिनो हाजिरा खामलाफोर मावनानै सोलिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेखौ मावनानैहाय जा रां बेखौ रां मावनानै माने हाय जा रां मोनो बेजोंनो माने न'खर सोलियोबा बे रांखान्थिजों माने गाव गावनि जानाय आदारखौ बुथुमनानै लानायखौ जों जानाय आदार माने जानाय आदारजों लोगोसे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों माने बुथुमना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा रांखान्थि औ बेनि अनगायैबो जोंहा रांखान्थियारि खामायनायनि गोबां लामाखौ जों नुनो मोननाय जायो खायफाया बिदिनो फालांगि खालामो बा बिदिनो खायफाया हान्था मेलाफोर जों माने मानसिफोर बिथिं गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हैनानै माने इफोरनिफ्रायबो रां खामायनानै माने गावनि जिउ खुंलांनायबो गावनि न'खरनि जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ रां खामायनायनि आ लामायाव बुङोबा जोंहा बिजनेस जायखौ होनो जों माने बिदिनो बेफार फालांगिखौनो होननांसिगोन बिजनेसा माने बेफार फालांगियावबो गोलैयो नालाय बिदिनो बेफार फालांगि माने खायफानिफ्राय बिदिनो माबा मोनसे बुस्थु बायनानै लांनानै माने गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैयो ओमफ्राय बेजोंनो माने जा गेजेरनि आग्लायनाय रांखौ माने बिसोर बेजोंनो खामायनानै माने गावनि माने जिउखौ खुङो होननानै जों मिथियो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा रां खामायनानै बुङोबा जोंहा ओरैहाय मा होनो दानि जुगाव माने साख्रि बिदिनो साख्रिफोर मावोना सरखारि साख्रि जायखौ मोनो बिदिनो साख्रिबो मावनानै रां खामायोबा प्राइभे प्राइभेट साख्रिफोर मावनानैबो रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो होमबा नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंनानै माने नोंनिसिम माने एसे आंनिसिम फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ माने
औ नोंथाङा रांनि सोमोन्दै सावरायदों नालाय नोंथाङा गोबांखौनो बुंलांखाबाय आं माने आंनि आंनि नोजोरजों बुंनो सानदों आरो माने दा ओ आं जिखिनि मोनथियो बिनि सोमोन्दै माने रां होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि जिउ मानसिनि जिउखौ गोरलै खालामनो थाखायसो जों मानसियानो बानायदों नङा होनबा बे माने गोबां गोबां हादोराव माने गोबां गोबां रोखोमनि माने रां माने बयनिबो हादोरनि राङा आरो बेनि भेलुआ माने एखे जाया जेरै गोबां रोखोमनि जोङो रांखौ बिलाइ महरैबो मोनो रांखौ जोङो ओ गथा बा खुसे जोङो मा होनो बेखौ कयेन महराव मोनो नोंथाङा बुंदों आरो जेरै जोङो माने जों माने जिउआव माने जोङो मोनफ्रोमबो माने लामायाव जों जिखिनि खामानि मावनो थाङा माने जोंनो माने रांनि गोनांथि जायो माने गोदोनि दिनाव गोहो बोलोजों माबायोमोन दानि दिनाव जायनाव माने रां थायो बे बेसे मे देरसिन बेखौसो मान जेरै जों भगान बायदि सानोना बिदिनो बुंनो हायो आरो जों जेरै जोङो दानि दिनावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बेंकफोर दं बेनि मादाव जोङो आर बि आइ जायफोर माने जोंनि गोबां रोखोमनि बेंकफोर दं जेरै प्राइभेट बेंक दं जोंहा जायफोरा माने गोबां रोखोमनि बेफोरो ओइस डि एफ सि एक्सिस बेंक आइसि आइ सि आइ बेंक बेफोरो माने जोंहा प्राइभेट बेंक जायफोरा माने जोंनो माने बेफार फालांगि आरो माखासे रोखोमनि सहायनि थाखाय बेफोरो माने फालांगि बायदि बायदिनो थाखाय दाहार हरनो थाखाय बे थांखियै माने बेफोर बेंकफोरखौ खुलिनाय जादों रांखौ जों बबेनिफ्राय मोनो बेंकनिफ्रायसो मोनो नङा होनबा
औ औ
आरो बेनि अनगायै जोंहा माखासे सरकारि बेंकफोर दं बेनि मादाव जोङो ओ आइ एस बि आइ बेंक पान्जाब नेसनेल बेंक पान्जाब माद्रासा बेंक बे बेफोर बेफोरो माने माबादों आरो मा होनो दङ जोंहा सरकारिनि बेंकफोरा आरो बेजों लोगोसे जोङो रांखौ सिगां माने जोङो सुबुंनि जिउखौ माने जोंहा जेब्ला जोंनियाव माने इंराजफोर दंफैयोमोना बे मु खुगाफ्रायनो माने जोंनियाव बे रां होननाय बाहायनाया ओ जाबोदों आरो बे राङा माने जोंखौ जेरै जों माबा मोनसे मावनो थाङोबा जेरै जों न'खौनो लुनो थाङा बेयाव नांनाय गोबां बुस्थु मुवा बेसादफोरखौ जों माजों लाबोनो हायो बायनो हायो हायो होनबा जों मान रां होनानै रांजों सोलायनानै गोदोनि दिनाव गोदोनि दिना माने एसे बेलेगमोन गोदोजों माने मुवाजों मुवा सोलायलायनानै माबायोमोन जोङो गावनि नांगौखौ खौ सुफुङोमोन नाथाय जों दानि दिनाव जोङो रांजों माने जोंनो नांगौखौ माने सुफुङो आरो जेरै जोङो
गोबां रोखोमनि मा होनो आगजुफोर बाहायनांगौ जायो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ आरो जोंनि जिउखौ माने गोरलै खालामनो थाखाय बेफोर आइजेंफोरखौ जोङो माने रांजों लाबोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो रांखौ जोङो माबेबा समाव जोंनाथ' रां थाया जों अब्ला जों नांगौ जायोब्ला जों मा खालामोमोन गोदोनि दिनाव जोङो ओ राजा गोदोनि दिनावथ' राजा खुंथाइ समावथ' जोङो राजा राजाफोरनियाव माने जोंनि माबाफोर जेनेबा सम्पती बा माबाफोर बेसेन गोसा मुवाखौ सोलायनानै बिसोरनिफ्राय जोङो रां खौ लाबोयोमोन जेरै जोंनाव हा दङब्ला हानि सोलायै जों मा लाबोयोमोन बिसोरनिफ्राय रांखौ जोंनि थानाय मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो माने दाहार हरोमोन आरो बेजों लोगोसे से माने खाजोनाबो बिसोरो माने बिनि सायाव लायोमोन आरो आरो रां रां हरनायाव माखासे नेमखान्थिफोर दङ जेरै बेंकफोराबो माखासे नेमखान्थिफोरखौ फल' खालामनांगौ जायो जेरै बेंकआ बेंकआ माने सोरबा माबाफोरनो जेनेबा दाहार हरोब्ला जेनेबा जोङो सनानि लन दं जोंहा सना सनाखौ होनानैबो जों माने बेंकफोरनिफ्राय माने रांखौ माने लाबोनो हायो आरो जों जेनेबा नांगौ समाव मालाबा समावथ' जोंनो हथात आंखालफोर जायो नङा होनबा बे समाव जों माने बेंकआव थांनानै माने जोङो जोंनि ना गोनां सम्पतिखौ दोननानै जोङो बेनि सोलायै मा जोङो रांखौ लाबोनो हायो आरो राङा माने गोदोनि दिननिफ्रायनो सुबुं माहारिनि जिउआव माने गोबां माने गोहोम जायगा आवग्रिनानै दं आरो बे बेखौ जोङो माने बेंकनिफ्रायसो जों मोनो नङा होनबा आरो जोंनो बे जाय बेंकफोर बे माने बेंफोरा माने रां बानायनायनि गोहो गैया जोङो बे जोंनिया रां बानायनायनि गोहो थानाया जाबाय बा रांखौ बबेयाव बानायो बियो जोंनिया आर बि आइ होननाय जाय बेयावल' रिजार्भ बेंक अफ इण्डिया बेहाल' माने गोहो दं रां सोरजिनाय एबा एबा बानायनाय एबा दिहुननायनि आरो बे आर बि आइ बेंकआ जोंनो माने गोबां रोखोमनि बेंकफोर बिसोरनो माने जोङो रांफोरखौ राननानै हरो आरो बे रां राननानै हरनाय रांफोरखौ माने जों सुबुं मानसिफोरा माने बेंक बायदिनिफ्राय जों मोननो हायो रां खौथ' जों नों आंना बानायनो हाया नङा होनबा
औ नोंथां नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौ बुंदों माने सुबुंनि जिउआव माने जोंनो रांखौ माने गिबिनिफ्रायनो नांगौ जायो होननानै माने जों सानना लानो हायो आरो माने
आरो जोंहा माने गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि बेंक माने एकाउन्टफोर थायो जेरै जोंहा माखासेया जोंना सेभिं एकाउन्टस जिर' बेलेन्स एकाउन्टस बिदि थायो आरो जोंहा बिजनेस एकाउन्टनि थाखाय जों आरो बिजनेसकन् एकाउन्टफोर खुलिनांगौ जायफोरखौ जों बेफार फालांगिरिनि थाखाय बाहायो आरो जों माने आरटि आइ नि माबा हिसाबै जोङो माने जि लाखसिमल' माने जोङो टेक्स होआलासे जोङो रांखौ माने बाहायनो हायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बांसिन बांसिन जायोब्ला जोङो माने बेंकफोरनो बा जोंनि गभर्नमेन्ट फोरनो जोङबा सरखारारनो जोङो टेक्स होनो गोनां जायो आरो जोंनि मुलाम्फानि एसे बिबांखौ जों माने होनांगौ जायो आरो
थामजि पारसेन्टखौ आरो ना औ हबा जों औ औ होमबा जों माने बेखिनियावनो जोंनि सावरायलायनाय बा जोंनि बे सावरायलायनाय आयदा माने जों बेखिनियावनो फोजोबनो हासिगोन नोंथां नोंथांनि सावरायलायनानै आ औ द